खोनाबाय
औ खोनादों ना
औ खोनादों मासे लासै
खोनायाखै नामा
खोनादों खोनादों लासै खोनदो एसे
ओ जोंहा बिदिब्ला दायो टपिकखौलानि ओ बर समाजाव माने औवानि बाहायनाय बिनि सायाव सावरायनो आरोना
बर समाजाव औवानि बाहायनाय
औ औ
औ दे होमबा औ औ जायो
औ ओ औ औ ओ बर समाजाव औवानि बाहायनाय होननानै बुङोब्लाथ जोंहा माने जोंनि बर समाजाव ओ जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम माने औवाखौ नांगौआनो जाबाय थायो आरोना जोंनिया जेरै ओ जोनोम जानाय समाव ओ गोदोनि समावथ जोंना बिदि हस्पिटाल बायदिफोर बिदि गैयामोन नालाय ओ गामियावनो माने बिदि गथ जोनोम जाब्लाबो गामियावनो जोनोम होयोमोन बिनिखायनो ओ जेब्ला गथ जोनोम जायो अ ब्ला माने बै गथनि नारिखौ औवानि खाथि माला जिर नानै माने बेजों हानाय जायोमोन आरो ओ माने बियो बिराद गोबौ जायो माने गोबौनि थाखायनो बे ओ मान सेफटिकबो जाया आरो बे औवानि ओ खाथि मालाजों माबाबा बाथाइ ओ हाबाथाय बेनिखायनो माने गोदोनि मानसि फोरा बे औवानि खाथि मालाखौ ओ जिरनानै बेजों नारिखौ हानाय जायो मोन आरो ओ बिदिनो ओ जोंहा बिनि अनगायैबो माने गोबां खामानियाव औवाखौ बाहायो मानसिफोरा जेरै जेखाइ खबाइ सान्द्रि बायदिसिना हेबनायफोरावबो बाहायो आरो मानसि थैनायफोरावबोथ जोंहा औवाफोरखौ बाहायो जेरै ओ मानसि मानसि थैबा बानना लांनो थाखाय जोंहा औवाखौ नांगौ जायो आरो बिदिनो जोंनि समाजाव गो बां औवानि बाहायनाया दङ आरो
ओम ओम मानसि थैनायनि अनगायै बो जेने बा ओ न न स बानायनाय न लुनायाव जेनेबा खामि बानायनाय बा न माहोनोबेखौ सुंथानाय माबा बानायनाय मा ओनो इखौ खुन्था बानायनाय बा हिसाननि माब बा-बानायनाय खुन्था फामनायफ्रावबो बाहायो आरो इदिनो बन बन हिसाबैबोथ' बाहायो औवाखो
औ
ओमफ्राय आरो मा मा बाहाय
बिदिनो आबाद मावनाय निफ्राय लानानै बा जिखुनु जाया गोबां खामानियावनो बाहायनाय जायो
ओ ओं माने जोनोमनिफ्राय लानानै जेनेबा माबासिम माने बरफोरनि संसार जानायाव औवा नङाबा जाखाया आरो नाा
औ औ ओ नोंसानि न फोरावबो जेनेबा गोबां औवानि मुवा बेसाद बिदि थानो हागौ जेखाइ खबाय ना हमग्राफोर बिदि गोबां थायोना औ
हेल आरो इदिनो दाला सान्द्रि माबा मानिखो मैगं माबाग्रा हाग्रा मानोइखो
नंगौ आदा बायदिसिनाफोरबो थायो औ माने बरनि नखर नखराव थाखाथारो आरो औवानि गोबां बिदिनो मुवा बेसाद बिदिफोरा
ओं बे बेफोरनि अनगायैबो आरो मायाव बाहायबावोमोनलाय
औवाखौ ना
अ
औवाखौ जोंना बिदिनो गोबां जि दानाय हाबाफ्रावबो बाहायनाय जायो जेरै गन-गनसाफोर बिदि बानाय जायो ना औवा माबायाव जि दानो थाखाय बेफोरखौ आरो खायसेयाथ माने बे साल खुन्था गायनायाव माने खुन्थाखौ गायालासिनो खायसे थ औवाफोरखौबो गायनाय
अ अ अ सालखुन्थायाथ मइेनलि माबानि मानि जायो
औ साल दंफांनि खुनथा बानायोमोन गोदोनि सम
अ-अ-अ आतसा-आतसा-आसा अ-अ-अ
साल दंफांनि बिदि खुन्थाखौ मोनबाय थायाबाबो माने खायसे जायगाफोराव औवानिखौनो बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
उ उ उ ओं दां
आरो बिदिनो हाबा-हुखाफोरावबो जेनेबा औवाखौ बाहायो। जेरै हमना ला बिबान बानना लांनो थाखायबोथ जोंहा औवाजोंसो बानना लांनाय जायोना
अ अ लाङो औ उम
बिदिनो माने गोबां खामानियाव बाहायो आरो जोंहा न'फोरावबो थ' बिदिनो खादा बायदिसिनाफोर थाखायो आरो माइ जावग्राफोराबोथ' जोंना संग्राय, सानद्रि बेफोरखौथ' नां गौ आंनो जाबाय थाखायो जोंहा बर' समाजनि माने बर' न'खर फोराव आरो
ओ मा होनोखौ माइ माबाग्रा माबा हुखेन ना मा होनो? इबो इफोरखौबोथ औवानिनो बा बानायो।
औ आरो नोङो मा मा मिथिबावो जेनेबा औवानि बानायनाय इदिनो मुवाफोर?
आङो ओ औव औवानि औवायाथ' बेलेग बेलेग रोखोमनि दोङो ना? औवा रायदें औवा राइदेंआबोथ' औवायावनो गोलै योना? अ औवा राइदें औवा राइदेंजो जग्रा बे तुलखौ‌ मा होनो‌ बर' आव?
औ माने मुरा ना मा बिदिबो बुङो नामा
मुरा बानायो, जग्रा सियार बानायो हेबो जेनेबा इदिनो ओमफ्राय खब खफ्रिफोरबो हेबो ना इदो? ओमफ्राय आरो इदिनो रायदों रायदों नङाबाबो ओमफ्राय औवा बुरखादो मा बानायोमोनथाय? र गोसोखांनो हाला आं।
औ बिदिनो खुन्थाफोर गायला बनायाव बाहायो आरो मै फोरखौबो बानायोना औवा जों
अ अ मै मैखौबो बानायो ओं। मोसौनि बे मुख्राफोरखौबोथ औवानि खाथिजोंनो बानायो माबायाव जि माइ माबायोबाथाय मोखौआ जागोन होननानै जेनेबा खुगाखौ जे माबायो मुख्राना मा होनो इखो औवाजोंनो हेबोना? अ अ दे। ओमफ्राय जेखाय खबायाथ था। बाय दाला सांन्द्रि बेबो थाबाय। बिदिनो आरो। मानसि थैनायावबो थ मानसि थैनायावबोथ बाहायो। हाबा हुखायाव बाहायो आरो। आरो बिदिनो मायाव बाहायबावगोन न बाङाव होनबाय।
औ।
आरो।
बिदिनो गोबां जों मिथिलाबाय। गोबां खामानिफोराव बाहायो आरो। आरोना जों माने माखौबा माखौबा माने बावलायलांबाय। बे मिथिस्लाबा बिदि आरो। आरो आथिखालाव माने। औवाखौ फाननानैबो माने गोबां रां खामायनो हानाय बेफोरबायदि। दि जाबाय आरो। जेनेबा थसेयावनो गोबां दाम बेफोरबायदि। द।
ओं आरो दानिया बांद्राय औवाखौ माने गायनाय बा न खाथियाव लाखिनाय नुला आरो ना। एसे खुम जाबाय आरो औवानि। बिनि मुवा बेसाद बाहायनायाबो खम जाबाय बा हेबनाय बिदि बिनि खम जाबाय आरो बहुद। इउस खालामनायानो खम जाय आरो माने बांसिन। थ। आजिखालि स्टिलनि बांसिन बाहायो स्टिल बा म माबानि। हाफोरनिबो बाहायो खिन्थु औवानि। खम जाबाय आरो।
औ।
ओंखायनो दानि औवानिखौ बांद्राय बाहायनाय नुला। बांद्राय मिथिलाबो आरो। ओंखायनो। नामफोरखौबो। बांद्राय मिथिया।
औ।
ओ मा होनो एखौ मैगं संग्रा खादाफोरखौबोथ बुहुत खम नुनो मोनो माने नुवानो। नफोराव दानिया स्थिलनि जाजोबो ना सानद्रिफोरा ओ खिरखा होनो जोंना खिर सान्द्रि नङा इफोरथ' सब उम औ प्लास्टिकनि अ प्लास्टिकनि बाहायो अ आगोलथ' फुरा माबानिसो औवानिसो बाहायखायोमोन ना प्लास्टिक बेफोरनि जेबो बाहायनाय गैयामोन जों दानिया नुनो मोनला आरो उम ओंखायनो नामफोरखौ बावगारना थायो आरो मा मायाव इउस खामो माने बुहुत खम जाबाय आरो औवानि बाहायनाया ओंखायनो माने नख'राव बहुत खम नुनो मोनो ओंखायनो माने गोसोआवनो फैया आरो मा मा
औ औ ओ जोंनिया बेबायदिनो खायसे खायसे नख'रफ्राव नुयो आरो जेनेबा नुला ओम ओइबे गोदोनि समावहाय जाय जानो गैयि नखरफोर बिथांमोनहा माने औवाजोंनो बिसिना फोरखौबो बानायनानै लानाय
अ अ औवाजों बानायोमोन
औ आरो माने आलनाफोरखौबो माने खाथाबनानै बिदिनो औवानि बानायनाय बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनो न आरो गोदोनि
उम उम औ नुयो नुयो दाफोरथ' बुहुद खम जाबाय आरो
औ बिदिनो नख'रनि बेरा बा जेवराफोर दुमनाय बेफोरावबो गोबां खामानियाव सोलियो माने जोंना औवा
अ अ
बेफोर खामानियाव सोलिनायनि अनगायैबो जोंङो औवाफोरखौ फाननानै गोबां रांबो खामायनो हायो आथिखालावथ' माने ओ गोबां थसे औवाजोंनो गोबां रां खामायनो हायो माने माने ओ बुंनाय खो खोनादों आरोना जोङो दा जोंहा आथिखालाव थ' बिद दिनो आर्टिफिसियेल माखासे मुवाफोर बानायो ना औवाफोरजोंनो बिदि ओ मुकति सुकति बानायनाय बायदिसिना बा सना रुफा बिद बिदिबो बानाय लायनानै
अ ओं ओं सना रुफा इदिनो ओमफ्राय थोरसि लथाबो बानायनानै दानिया औवानि फुरा माने अरगे अर्गेनिक बुस्थुथ बानायनाय इदि टाइपनि आरो जेने बा माबा नङा प्लास टिकनि नङा इदि टाइपनि बानायो आरो दानिया बांसिनानो औवा फोरदो। बेनिफ्राय आरो औवानिफ्रायथ आरो माबाबो बानायो कागस मा होनो इखो बिलाइ लै।
लेखा बिलाइ औ औ। बिदिनो जोंहा औवायाथ जोंहा जेब्ला फिसा जायो मेवाय अब्ला। फिसा समावथ जोङो जानायबो जायोना औवा मेवाइखौ।
सब औवाखोनो जायो नामा औवा मेवाइखो।
सब औवाखौथ जाया माने औवा बुरखानिखौल बांसिन जायो होननानै मिथियो आरो इनिफाय औवा औ। औवा गुबैफोरना माने फिसा फिसासो जायो आरो
उम उम उम औवा बुरखाया बि गिदिर गिदिर ना अ आदसा।
बिदिनो औवायाथ गोबां बेलेग बेलेग दङना। माखासेखौथ जों मिथिजोबा माने।
औवा औवा थेरेबो ना मायबा रोङो ना इदि फिसा फिसा औवा थेरे ना मा होनो इखो रायदों बिदिनो। औवा बुरखा इदि माबा माबि दोंसोयो नाम
औ औवा गुबै औवा बुरखा बिदि दं आरो औ बेनिफ्राय माखा से औवाबो दङ माने गिदिर गिदिरबो दङ ओमफ्राय मोनसे गोमो जादनिबो औवा दङ।
अ हा - हाजोआव थानाय औवा मायबा नाम होनोमोन गिदिर गिदिरलै। एसे जारें जारें बिलाया एसे फिसा फिसा जायो। मा होनोथाय औ औ नोंथां।
औ माने अबे औवाजों औवा थेरैफोरजोंथ जोंहा मोसौ बुनो थाखाय लावथि। बा हालेवनायफ्राव बाहायनाय बिदि लावथि फोरबो बानायनाय जायो आरो फिसा फिसा आरो ना बोननायफ्राव माने बे औवा खौनो बाहायो आरो
अ बे बोरसि बानायनाया। अ ब जेनामा?
औ औवा थेरिफोरजों बानायो आरो फिसा नालाय। ओमफ्राय बे गिदिरफोरजोंनोथ' बानायानो हाला जाहैबाय नालाय औ। जोंहा समाबो जाबायदां बिदिब्ला बे बेखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा औ दे।